हेलौ औ नोंथां बुंलाय।
औ रावखौ मोजां बारा मोजां खोनायाखै नोंथाङा एसे गोसा गोसा होनबानो जाबाय।
औ। मा खबरमोन नोंथां?
खबरा बिदिनो। सावराया बिराद गोबावस। जाबाय नालाय बेनिखायनो सावरायनो फन खालामदों नोंनाव।
आतसा।
आ आंनि सावरायनो गोनां खोथाया बेनोदि नोंथांनि सानफ्रोमबोनि जिउ हाबाफारिया मा मा बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
अ दासान्दिथ' आंनि जिउनि हाबाफारिया बिदिनो। ए रिक्सा सालायगासिनो आङो। गावनि। फरायनायाव एसे गोनांथि जानायलाय बेजोंनो थाइसे थाइनै खरसा दिहुनगासि नो‌ आरो दासान्दि। उम
बेजों लोगोसे आरो सोलोंथाइबो लादों होननाय खोनादों नोंथांखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
नोंगौ सोलोंथाइखौ आं लादों सोलोंथायाइया जाहैबाय आङो आइटि आइ इलेक्ट्रिकेलावहाय आं लागासिनो आरो।
औ।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा आंनिसिम माबाफोर बुंनो सोंनो गोनांमोन?
अ दालाय माथो मावगासिनो नोंथाङालाय नोंनि जिउनि हाबाफारियाव?
दा जिरायनानै दं आं जिरायनायालाय आंनि जिउनि हाबाफारिया बिनोदि फुङाव सिखारबाय
उम उम
बिदिनो फिल्डफोराव थांनानै बिदिनो खारलाबायो बिदिनो देहा सोलेरनि थाखाय मोजां जागोन खोमा होननानै। बेमार आजारनिफ्राय जाहाथे बारग'नो हागोन एबा बेमार आजाया साबफाया बेनिख बेखायनो एसे फुं एबा बेलासि बेयाव प्रेकटिस खालामनाय
ओम थिगानो देहाफ्रा
बेनि उनाव फो फोथार एबा थिलिनिफ्राय फैनानै ओंखाम जायो ओंखाम जाखांनायनि उनाव बिदिनो सोलोंथाइ सोलोंथायाइयाव थांनाय जायो आरो ना
उम जिग थिग हाबाफारिखौनो मावदों नोंथाङा बेफोरबायदि सानफ्रामबो बानायबाय थायोब्ला देहाफ्रा गोख्रों थायो मेलेमफ्राबो गोख्रों जायो। साननो हानाय गासिबो मोजां जायो आरो।
ओमफाय ओंखाम ओंख्रिफोर जाबाय नाम नोंथां?
दाथ' जाथ'वाखै आं गरम जानायलाय बिसनायाव दसे एसे सोनारनानै दं आरो। दा दसे उनाव जानोसै
ओ
औ
मा ओंख्रिफोर जागोन बायदि? आंथ' जाया खै जानाया। आंहाथ' रावबो गैया नालाय हाद सिंसो संना जानांगौ।
औ
बिदिनो दा संना जानोसै दसेनि उनाव।
उम उम थिगानो मा ओंख्रि संनो नागिरदों?
ओंख्रियाथ' इनि बाजारनिफ्राय ना लाबोदों एसे बिदिनो मैथा दङ।
अ बिराद गोथाव जागोन।
गोथावआथ' गोथाव जागोन नोंथां।
ओम ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि माबाफोर जेबो थां खि लाथ'वाखै नामा गोख्रों
जिउनि थांखियाथ' बेनो नोंथां। जोंनि थांखियानोथ' बेनो नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर सम। बोथोरजोंनिं लोगोसे इदिनो न'फ्राव आबादनि एसे थाग थियारि खालामगासिनो दं।
उम
बिजों लोगोसे आरो साख्रिनिबो होसोगासिनो दं सिं सिंनो सायाव नोङा आरो
उम थिगानो जादों।
ओमफाय नोंथाङा दास सान्दि मा खालामगासिनो दं?
दासान्दि आंना इ रिक्सा सालायनायाव बारा मुलाम्फा जायाखै। आरो आंना आइ थि य खरस लानायावबो दाखालि पसिस हाजार हरबावनांगौ दंमोन बेखौ जेने थेने हरबाय आरो नेक्स्ट बोसोराव आरो थामजिबा रोजा हरबावनांगौ बिनि थाखाय माने आङो गावखौनो हाख'वा हाख'वा मोनगासिनो आरो बे बेलायाव आंङो थांनदोंमोन दिल्लियावहाय मोनसे एयारपर्ट दंनो बे एयारपर्टआवहाय माने इन्टारभिउ हैनो सासे लोगोआ लोगो लादोंमोन आ आंखौ दा बेयाव आं थांगोना थांङा माने हा
जाफुंगोन दे सिन्था खालामनाङा बोथोरथिं थिननायजों खाफाला गेवनो हागौ लासै लासैनो
दासान्दि बे समावहाय आंङो खामायनो हायोब्ला गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आरो जेनेबा आंहाथ' कर्सा जोबाखै नालाय बोसोरसे दंबावो नालाय
औ
बिदिनो नोंथांमोननि ओरै अरुणाचल साखाथि नोंथांमोननि साखाथियाव थानाय अरुणाचलाव जायगाफोरा माबायदि जाना दं आथिखालाव
अ दाथ' अखा बोथोर एसे जायगाफ्रा नायनोबो मोजां जायो सम सम एखमब्ला
सान्दुं गोसा जायो सान्दुं गोसा जायोब्ला एसे बिदिनो थानो सुखुयि जायो अखाफोर हायोब्ला एसे निजोम मोनो गोसोफोरखौ माने बिदिनो माने गोजोन थानो मोजां मोनो आरो
औ
उम
दिग दं नोंथां दिबालाय
नोंथाङा दा बहा दं?
नोंथ दा नोगोरारि लोगो
नोगोरावहाय ना
औ
नोंथाङा रुमाव थायो नामा लजिं थायो नामा?
औ लजिंङावनो दंङ आं नोंथां
औ थिगानो
हान्था मेलानि थाखाय हान थामेलानि थाखाय लजिंआव थाफैनो गोनां जादों राहा लामाफ्राबो हान्था मेलाफ्राबो बारा सुबिदा गैयाना जोंथिं दा औ दा दैज्लां बोथोर सोलोंथायाइनि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय नोगोरारिफ्राव फैनो थाखाय नोगोराव फैनो थाखाय सुबि दा गैया गारि मथर हाबनो लामा गाज्रि बेनिखायनो लजिंआव थाफैनाय जादों आरो
उम थिगानो नोंथां बिराद मोजां आंबो सिगां थानायमोन नोंथां लजिंआवहाय
औ
ओ कलेज फरायनाय समाव थादोंमोन आङो बिदिनो जोंनाबो नों थां बुंनाय बायदिनो ओ लामाया गोजान जायो सानफ्रामबो गारि मथर गाखोनानै फैसा थाखा होनानै थांनांगौ जायो नालाय बिनिखायनो आंबो थायो मोन आरो लजिंआवहाय
उम
दा फरायनायफ्राबो जोब्बाय नालाय
आङो बिदिनो सय सात माससो थादों नोंथां
ए मोजां दे नोंथां
उम नोंथाङा सानबैसे जाहैखो
आंथ मास मोनसे जाबाय जानाय जानायालाय नोंथां
ओ भारा रुम भाराखौ बेसेबां होनांगौ नोंथां
बेनोथ' जेबो थिखानाय गैया बेसेन
उम थिखानाय बेसेन गैया न'नि जायो आरो ना
औ गोसोबायदिसो नांगौ समाव हरबाय
जोबोद जोबोद मोजांनि बाथ्रा रेहाय मोनदों नोंथाङा
ओं ननिबो मानसि नालाय
औ
साखाथि थानायखौ नायनांगौ आरो ना साखाथियावबो दं नालाय माखासे सुबुं थ' दं नालाय। बिसोरखौबो नोजोर होनांगौ जायो आरो। द
औ। ओरैनो मालाबा बेरायनो फै नोंथां जोंनि राजगरआवहाय।
थांगोन नोंथां सोलाबाखै आङो दासान्दि।
अ सोलाबबा फैब्लानो जाबाय।
थांनो थांनो सानदोंमोन दहायबो सासे लोगोआ लिंहरदोंमोन थांनायानो जायाखिसै देहाफोराबो सुग गैया नालाय।
ओम सम सम बेरायनांगौ नोंथां।
नुजाबाय थानाय जादों। आरो बोथोराबो। फानदों नालाय न' सिङाव हाबनानै थानो लुुबैयो। जेब्ला बोथोरा गरम जायो। अब्लासो न'निफ्राय बायेराव दैमा जिं जिं दुगैहैनो लुुबैयो।
औ थिगानो नोंथां।
ओ। जेब्ला थांगोन बेरायनो अब्ला खबर हरगोन नोंथांनो।
जागोन दे नोंथां दाथ' बोथोरा। साननैसोनि उनावनो माइ गायनाय हालेवनाय आलि खोनाय गासैयावबो मुखुब जासिगोन नालाय साननैसोनि उनाव बेरायनो मोननाया। जोबोद आसा खम जायो आरो
औ आबादारिनि फिसाना बेनिखायनो बिमा बिफानि आबाद मावनायाव हेफाजाब होनांगौ जायो।
नंगौ बोसोराव बोसोराव बे मोनसे जोंनि माहारिफोरनि मावनो गोनां हाबाफारिखा नालाय
औ नोंथां।
मावनांगौ जायो आरो आरो मावाबाबो मोनजाया
औ दा
बेनिखायनो बेखौनो गावनि आंगो हाबाफारि होननानै मावनांगौ जायो आरो।
ओमफ्राय नोंथांनि न'खरफोरा दासान्दि बोरै जानानै दं?
न'खरफ्राथ' नोंथां दासान्दि जोंहा न' लुबाय दंमोन न'खौबो लुजोबनो हायाखै।
औ।
बिदिनो एसे एसे खस्थ' मस्थ' खालामगासिनो न'खराव एसे उसुबिदाया बेनो थाब लुफुंनो हाया न'आ बायला जिला जानानै एसे फोसाबनो हायाखै बे
औ औ।
ओम। नोंथांना माबायदि
आंनाथ' खबरा बिदिनो न'खराव जेने थेनस सोलिगासिनो दङ दासान्दि खसे गसायनि अननायाव बिदिनो सोलिगासिनो नो दङ। जेने थेनेबा दे बिदिब्ला ना? नोंथां।
दे दे।
दि-दिनैनो सावरायनो बेयावनो दोनथ'सै।
औ जागोन दे उनाव खबर लालायफिनसै
औ दे नोंथां
दे नोंथां दे
दे दे होमबा ना नोंथां
औ दे नोंथां दे